हेलौ
हेल' नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां। माबाफोर खालामगासि नामा नोंथां
आङो ओरैनो जिरायनानै दंथ'योमोन नोंथां
अह अब्लाथ' जेबो उसुबिदा जानाय नङा जानांगौना‌?
औ औ नोंथां बुंनो हागोन दे
औ आङो माने मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानैसो कल खालामदोंमोन नालाय नोंथाङा सम होनो हाग गोन नामा
औ आङो दा सान औ आं दा सानसे ओरैनो दं थाङो नोंथाङा सावरायनो हागोन दे मा आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदों एसे बुंफोरना होग्रोदो अब्ला नोंथाङा।
औ जागोन दे नोंथां आयदाखौहाय जों थ' माने गामियारि नालाय गामियाव जाखिनि जेनेबा गोरान खेथि गोरान आबाद मावनाय जेनेबा नोंसिनिथिंजाय मा मा गोरान आबाद मावनाय जायो बिनि सायाव एसे सावरायनो सानदों आरो। जोंनि आरो नोंसा नोंथांमोननिथिं माबायदि बायदि आबाद मावनाय जायो बिनि सायाव। नोंथाङा एसे फोरमायहरदो
औ औ थारै नोंथां जोंना गोरान आबाद होननानै बुङोब्ला जोंनि गामि ओनसोलाव गुबैयै जोंहा बेसर आबादखौ बुंग्रोना नांगोन मानो होनब्ला जोंहा गोरान आबाद हिसाबै गामि ओनसोलाव गासैबो न'खरावनो थावनि गोनांथि जायो नालाय बेसर आबादखौ बो मावनाय नुनो मोनो आरो औ। थारैनो जों नों नोंथांमोननि गामियाव मावो जानांगौ।
औ नोंथां जोंनियावबो माने मावो आरो ना मावनायालाय अब्लाबो जोंनिया हा हुफ्रा गो बां खम नालाय बिनि थाखायनो माने गुबुन माने मालायफोरनियाव आरो मालायफोरनियावबाबो माने मुखदि खालामना होगोन होननानैहाय हाग्रा सेमफायनानै होगोन होननानैहाय माने आदि बायदि मावनायखौ बांसिन नुनो
औ औ थारैनो जोंनि जायगायाव बेसोर आबादखौ बोरै मावनाय जायो बेनि सोमोनदै आं नोंथांनिसिम एसे बुंफोरना होनि अब्ला औ औ जोंनि जायगायावहाय मा होनो बेसरखौ फोनायनि आगोलावनो जाय हायावहाय बेसर बेसर फोगोन बे हाखौहाय माने एवनानै लानाय जायो आरो ट्रेक्टर गेदेर फोरजों फारस्ट आवनो दिस जों हाय एवनानै लानाय जायो। बेनि उनावहाय हाथरफोरा गुब्रुनाय बायदिहाय जोंहा आजि खालिथ' ट्रेक्टरजोंनो एवो नालाय। ट्रेथरजों र'टारजों सै नै सैनिबा सैथाम एवनानै बेखौ माबानो हाथरखौ सिफायना लानाय जायो आरो बेनि उनावहाय हाया जुदि एसे रानोब्लाथाय बेयाव मा होनो बेसरखौ लांनानै गुबैययावनो मा खालामगोन बेसर फोनायनायनि आगोलावनो बेहाय मा माखासे रासायनारि हासार नांगौसेबां जखानि रासायनारि हासारखौ जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो बा जोङो बाहायो बुंनो थांगोन जेरै- इउरिया सुपार बेफोरखौ जोङो नांगौ सेबां जखा दखाननिखौ मा होनो हायाव हाय सारना लाग्रोयो आरो बिनि उनावहाय मा खालामनाय जायो जोंना जिहेथु बेसर फैयो नालाय बेसरखौहाय जोङो फोनाय जायो आरो ओरैनो आखायाव लानानै सारबाय बेनि उनाव सारखांनायनि उनावहाय जोङो जिथु बेसरा फोखांबाय नालाय बे खौ जाहाथे हाग्रानि जिब दावसिन-दावला फोर खनखांनानै जाया जा-जाहाथे खहा खालामनो हाया बेनि थाखाय जों मा खालामो बेखौ बे हाजों खोबसिननो थाखाय जोङो टे क्टर फिसाजों एबा ट्रेक्टर गेदेरजोंबाबो जोङो खेबसे आरो बावहाय स्रायहै एवनाहो नाय जायो आरो जायनि जाहोनाव जोंना बेसरा मा होनो खोबसिन जाना थानायनि थाखाय दाउसिन-दाउलाफोरा माने जायोब्लाबो माने गासैखौबो जानो हानाय सुबिदा थाया आरो जोंहा से भजानानै थायो बेनि उनाव मता मति साननैसो उनावहाय बे बेसरा रजयो रज'नानै जुदि बिलाइ गांनै गां थाम बिदि गांब्रै बिदि जायोब्ला नाथाय जों मा खालामो स्प्रे मेसिनजोंहाय मा होनो बेसोरावहाय भिटामिन एबा बिदिनो बाय बइटनि मुलि बेफोरखौ जोङो सारना होनाय जायो आरो जाहाथे जोंनि बेसराहाय मा जायो थाबनो ग्र' जानो हायोबा थाबनो जौगाखांनो हायो बेनि थाखाय जों बेहाय
औ नों ओं ओं नोंथां औ नोंथांमोननिया ज नोंथाङा जे होनबाय जे बेसे जला बाय माबायदि मावो खिन्थादों नालाय बेसराथ' जेनेबा मोनसे गोमोबो थायो मोनसे एसे जारोम गोजा थायो नोंथांमोननिथिं बे बेे गोमो खौ बांसिन मावो ना बे गोजा जार हांखौहाय बांसिन मावो
औ थारै ना बेयो मोजां सोंथि जोंनि जोंनियावहाय आगोलावहाय बे गोजा खौल' मावनाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव नुनो मोनदों माने गोजा आरो गोमो मोननैखौबो माने खावसे खावसे बा खायसे बायदियाव माने खायसे बायदिया गोमो खौल' मावो बेफोरबायदि खौ नुनो मोनदों आरो मानो होननानै गङगथायाय मान गोमो बेसेद बोसोराव एसे बेसेना गोबांसिन होनना जों मिथि मिथियो आरो बेनिखायनो आथिखालाव आरो जासिनोबो। होननानै मिथिदों मानसिफोरा माखासे मावग्राफोरा बुंदों। जोंहा गोमोखौ मावफेराखै।
औ बाजाराव बाजारनिबो मुलाम्फाफोर लाबाय बायो नामा नोंथां? बेसर आबादजों माने ओ फालांगिनि थाख खायबो मावो नामा?
औ औ बेखौ फालांगिनि थाखाय होनना औ फालांगिनि थाख खाय होननानै बुङोब्ला बेनो जोंहा बे-बेसरखौ जोंहा थाव जानाय जों लोगोसे थावखौथ जोंनो एसेबां बुजा माने हाखौ माने बुरजा खेटि मावोबा थाय आबादा बुरजा जायो नङा ओमब्ला नोंथां?
ओं ओं औ। अ जोंनिथिं ओ दे बुं नोंथां दे।
औ माने बेयाव माने मा जायो जोंना बेसोरखौहाय जों थाव जानो थाखाय एसे सेबां बुरजा बेसरनि गोनांथि जाया नालाय जोङो। खावसे एबा एसे थाव जानायजों जि खिनि गोनांथि जायो बे खिनि बेसरखौहाय जोङो लाखिनानै माखासे जेखिनि आग्लायनाय बे जोंना ओरैनोसो थायो नालाय बिखौ जोङो फाननानै मा होनो रां मोनो। जायजों जोङो नखर सालायनाय हेफाजाब होयो नालाय। बेफोर बेसरखौ जोंङो बाजाराव एबा फालांगिरिनो फानहरनाय जायो आ
ओं औ औ जोंनिथिंजाय माने नोंथां बेसे ओ आबादखौ बांसिनानो बिदि बेसर थाव दिहुननायावहाय माने बाहाया आरोना जों बेखौ मैगं हिसाबै बांसिन बाहायो। जों माने एसे गोरलै गोरलै समावनो बेखौ जों में जानो थाखाय बाहायो आरो बिनि थाखायनो माने फालांगियावबो माने हरनाय जायो आरोना बांसिनानो जोंनिथिं बेसर आबादखौहाय बिदि फाननो थाखायसो बिलाइ फाननो मैद्रु जायो नालाय जोङो बिदि जानो थाखायसो बांसिन आबाद मावनाय जायो आरो जोंनि जायगायावहाय। बिदि बेसरनि दिहुनथाइ फोरफोरखौ दिहुनो आरोना थाव दिहुनथाइफोरखौ नोंथांमोनहा न'वावनो बेफोरबायदि दिहुनो नामा थाव?
औ औ बे औ औ जोंना बेसरनि थावखौहाय जोंना जेराव माइसौग्रा मिल थायोना बेवहाय जोंना बेसरनि थाव थाव दिहुनग्राबो माने मेचिन मोन फा दंफायो आरोना बेवहाय जोङो लांनानै बेसोरखौ थाव बानायनानै लाना फैनाय जायो। फ्राय
औ अब्ला ओं दे बुं दे नोंथाङा बुंग्रो दे
माने नोंथाङा जे बुंदों माने बेफार फालांगिनि थाखाय जोङो बेसरखौ मैगं हिसाबै बाहायो औ बे नंगौ थार। रैनो नोंगौ माने जोंनाव बे फालांगि खालामनो थाखाय बा बेसरखौ मैगं हिसाबै बाहायनो थाखाय जे बायनाय जायो बेखौ एक्सट्राहाय बाहाय खानाय जायो आरो आं बेखौ बुंनो थालांदों जायखौ माने बाजारावहाय फानहैनाय जायो। खौ जोंबो नुनो मोनदों आरो फानहैयोबो।
ओं माने रासायनारि हासारनि अनगा जेनेबा न'नि हासारफोर गोबोर खि हासारफोर बेफोरबायदि बाहायनाय जाया नामा नों थां।
औ बेखौथ' जोङो गोबोरखि हासार बा न'नि हासार बाहायनो हायोब्लाथाय जोबोर मोजां ना नाथाय आथिखालाव माने जोंनि एरियायावहाय मोसौनि अनजिमाया माने खम जालांनो हमबाय जायनि जावोनाव माने राज रासायनारि हासारखौनो बांसिन बाहायनांगौ जायो आरो। मानो होनब्ला जोंनाव गोबोरखिनि आंखाल जानायालाय गोबोर बे हासारखौ।
ओं ओं औ बेसर आबादनि अनगायै नों नोंथांमोननि जायगायाव आरो मायबाफोर आबाद मावबावो नामा नोंथां?
औ थारैनो। जोंनि जायगायाव बेसरनि अनगायै कबि आलु बिदिनो बायदिसिना मा होनो बिलाहि बेफोरनिबो आबाद मावनाय जायो आरो नोंथां नोंथांमोननि जायगायाव इनिफ्राय माबायदि आबाद मावो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
जोंनियाव ओ आबादखौहाय नोंथाङा जाब बायदि बुंदों। ट्रेक्टर ना बे ट्रेक्टरफोरखौ जोंनि जायगायाव माने बांद्राय बाहायनायखौ नुनो थाङा आरो ना जोंनियाव जिथुनोखि एसे हाजो एरियाबोनालाय। बेयावहाय माने मोसौ फिसिनो थाखाय थोजासे गांसो दङ बिनि थाखाय माने मोसौ बोरमाखो जोंनियाव बांसिन आबाद मावो नालाय मोस सौ बोरमानि बे खि हासुदै बेफोरजोंनो माने गोबोरखि बेफोर जोंनो माने जोंनिया बां बांसिनानो बानलु आबादखौ मावनायखौ गोबां नुनो मोनो आरो। बेस बिथिंजाय औ। बे बानलु आबादखौ मावनो थाखाय जोंना माखासे न'ख सोरहा सोरहाबा न'खरफोराव माने प्लास्टिक बलायनानै मावो ओमफ्राय सोरहाबा सोरहाबा न'खराव ओरैनो सरासनस्रा जानो थाखाय मावो इदिनो बानलु होननानै बुङोब्ला बै बानलु फिसा आरो बानलु बै बांगाल बानलु फोर जेरै जोंङो बाजाराव मोन थाङो बे बानलु आरो बानलु ब्र' बानलु राजा होननानैबो बुङो बे बानलु बे फोरखौ बांसिन मावो आरो फालांगिनि थाख थाखायबो मावो आरो न'खराव जानो थाखायबो मावनाय जायो आरो बानलु आबादखौहाय आरो बिसोरनिफ्राय सान्दुं अखानिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय थाखायहाय जोंनियाबो बिदिनो माखासे गोनोखोआरि आदबजोंहाय दिहुनजानाय माखासे रासायनारि हासारफोरखौबो सोरबा सोरबा बाहायो आरो मेडिसिन मुलिफोरखौबो मुलिफोर साननायफोरा बो माने सारनाय जायो आरो बांसिनानो खुसेेंग्रा गोमोथिं बेफोरनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय बेफोर मुलिफोरखौ बाहायनाय जायो आरो प्लास्टिकखौबो बे सेंग्रा एम्फौफोरनिफ्रायनो बासायनो थाखाय प्लास्टिक बानायनाय जायो आरो बांसिनानो
आरो खोनानो मोनदों हाजो औ आरो खोनानो मोनदों हाजो एरिया फोराव जेनेबा थारुन बा थास'नि आबाद खौबो गोबां मावनाय जायो होनना मिथिनाय मोनदों ओमफ्राय नोंथांनि जायगायावबो माने थास'नि आ आबाद मावो नामा
औ नोंथां मावो मावनायालाय थास'नि आबादखौ जोंनि थिं लामानो मावनाय जायो बे हाजो जिं जिंफोरावहाय माने जोंना हाफोराबो गुबुनफोरनि बायदि बिदि बाला बाला बिदि नङा आर ना एसे माने मा होननानै बुंगोन इखौ बे मा बुंगोन इखौ गोमोबो थालाय लायोना एसे
औ औ औ हाजोनि हाजोनि हा नालाय औ
औ हासार गोनां हा जायो मोजां जायो आरो बेफोरनि थाखाय अब्लाबो सम-सम जोंनि जायगायावहाय बाबु बायदिसिनाबो फैयो नालाय मैदेरफोरबो फैयो नालाय बेफोरनि थाखाय बे आबाद फोथारफोरखौ सिलिंखार खालामलांनायखौ सम सम नुनो मोनो आरो नोंथां
औ औ थारैनो नोंथां
बेसेबां सम होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथां दिनैनि सावरायनाय एसेयावनो दोनथ'लायनोसै
औ दे गोजोन्थों।